हेल' हेल'। हेलौ औ खोनादों दा न'? हेलौ औ खोनादों ना?
खोनादों।
औ नोंथांखो ओ बे समाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे नोंथांजों आङो बे जोंहाय फोरखौहाय आबादफोरखौ माबोरै गायो मा मा खालामो बिनि सोमोन्दै
औ
औ हागोन हागोन।
माइखो जेरै गायो जोङो फोथारफोर लायो नङासै जोङो माइखो माने एवनानै बे दुब्लिखौहाय जोङो एवो एवग्रोयो। फार्स्टावनो एवना जों एवो बा खायसे बि दानाथ' गोबाङानो माने ट्रेक्टरफोरखौ लागायनानैसो एवनाय जायो बे ट्रेक्टरफोर खौ लागायनानै एवो बा ट्रेक्टर जों एवनानै हा हाखौ मोजां खालाम नानै एवखांनायनि उनाव जेबो खोथिया बेखौ जे फोनाय जायो ना ओ बेखौ फोयो फोनानैहाय बिदिनो दोनो साननैसो दोनो दोननानै जेब्लानाखि खो जायो फुनाय जायो ना ओ बेखौ फुयो फुनानैहा जोङो बिदिनो आखाइ जोंनो फुनाय जायो आखाइजों फुनानैहा बिदिनो ओ मुथा मुथा खानानै दोननाय जायोना? बिदि दोनो दोननानैहाय आरो बिदिनो गायनो गोनां जे हा बेखौ ट्रेक्टरफोरजों मोजाङै एवना लानानै हा दैफोरखौ होनानैहा मोजाङै एवनानै जेब्लानाखि गायजानाय जायो अब्लानिया माइखौ गायो जोङो बिदिनो जुन मासफोरनि फ्राय ओ फोजेननाय बा एवजेनो बिदिनो जुलाइफोरावहाय फ्राय बिदिनो गायनाय जायोना ओ जुलाइआवहाय गायो खाय माने खायसे खायसे बिदिनो आगस्टफोरहा लागै गायहैयो बा खायसे बिदिनो जुलाइयावनो गायनानै फोजोबो जों बिदि गायनाय अ गायनाय जा नो माइखौ गायोब्ला फुंआव नो गायो फुंनि सयथ था सोनिफ्राय गायनानै दसथाफोराव फोजोबनाय जायोना बिदिया खायसे बिदिनो सानै साथामफोरजोंनो गायो बा खायसे बिदिनो दस फन्द्र' जन बा बिदिनो रुवा वानिफोरखौ लानानै गायो बे माइखौहाय आखाइजोंनो जे गायनाय जायो जों आइजोफोरा बे माइखौ आखाइजोंनो गायो स' बे जों माइखौहाय बिदि गायनाय जायो आरो माइआानो जे मोजां जायो अब्लानिया माइखौ जोङो माने बे माइखौ जेरै मा मा खालामो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन बे समखौ आंनो होनायनि थाखाय हामबायसै दा बे समाव आं एसे बुंनो सानदों जेहेथु नोंथाङा बहुत बुंलां खाबाय माइखौ माबारैहाय गायो बा मा दानाव गायो बा मारै एवो आरो माबारै फोयो मारै फुयो खोथियाखौ बिदि नों नोंथाङा बुहुत बुंलांबाय दायो आं बिनिनि सायाव एसे बुंनो सानदों जिहेतु जि खोथियाफोर जोंहा जि खोथियाफोर दायो दिनैनि दायो जि जुन म बे जुन दान बे जुन दान दिनै नायनो थाङोब्ला गोबाङानो खोथिया फुनानै खोथियाखौ फोनानै दोनदों गावबा गाव नि हायाव दुब्लियाव नङा होमबा बिदिनो फोथाराव बिदि फोनानै दोनदों आरो आरो बे जि माइखौ खोथिया होनना बुङो बियो गासैनियाबो एखे एखे जाया कारन बेलेग बेलेग माइफोर थायो खायफाया बिदिनो बेलेग बेलेग माइफोर गायो जेरैहाय सर्न माय माइब्रा बेफोर बायदिफोरखौ गायो नाथाय जोङो बिनि बिनि गोथौद्राय थांनो सानाखै नाथाय जि जि माइ गायो गायो नाथाय जोंफोर जि मुंफोर बेफोरबायदि माइफोरखौ गायो आरो गुबुन गुबुन मुंफोरनि माइफोरखौबो गायो नाथाय जों दिनैनि ओह दायो जि जुन दा ओ बे गोदानाव जोङो फोनायखौ नुयो आरो जेहेते जि गायनायनि सिगां जि गाव गावनि आह बुद फोथारखौ जे एवो जोङो। नायनो मोनो जे आं गायनायनि सिगां खोनसे एवो आरो बिनि सिगांबो खोननै गाहाम एवनानै दोन खानायखौ जों नुनो मोनो दारो बिदिनो ओ खोनथाम एवखांनायनि उनाव जों गायनायखौ नुनो नुनो मोनो आरो नोंथाङा जि आह रुवानिफोर गायदों गायो होननानै बुंदोंहाय आह बेखो गाय गाय ओं गायनो आ जि रुवानि बा आइजोफोरखौ ओ माइ गायनो लिं नायनि सिगां आ गोथियाखो सेंग्राफोर बा सिख्ला फोर लिंनानै बेख आखाइजों फुहोनाय जायो नङा होमबा ओ बिदिनो फुनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो फुखाङोब्ला आह हाल आह जि हा बेखो एव खा एवनानै आह जेब्लानिखि बियो ओ हाब्रुवा आह माइ गायजानाय जायोबा हाया बेबायदि जाना माइ गायजानाय जायो बे समाव आह गायो आरो गायनानै बेखो जोङो जि जुन जुलाइ मास साव आह दानाव गायो बेखो गायनानै जोङो आ दिसेम्बर बा जानुवारि बे बेफोरबायदियाव जोङो माइखो मोननायखो जों नुनो मोनो आरो मोनोब्ला बेखो गुबुन गुबुन आह गुबुन गुबुन आह रोखोमनि हानाय जायो। आ जायफोरा किसुमानफोरा गावनि ओह बिदिनो मानसिफोरखो हाजिरा होनानै बा फैसा रां एसे होनानै आह बिदिनो बिगा सिस्तिम हा होयो आरो बिदिनो आ इस मोनहा जायहा फैसा दं आ बिथांमोनहा आ बिदिनो माइ हाग्रा मेसिनफोरखौ लिंहरनानै माइखो हा होनायखो जों नुनो मोनो आरो दिनो माइखो हाखाङोब्ला हाखांनानै बिदिनो ओह बे माइ जा ओ बिदिनो ओह लामो बिजि बिदिनो लामो लामो आरो बिदिनो दसे लामनानै जेब्लानिखि बे माइया आ माइया जि गोरा जायो अब्ला ओ बे माइखो नानाय जायो आरो। गुबुन गुबुन रोखोमनि नायो मानसिफोराबो ओ बिदिनो टेक्टरजों बो नानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ मेसिनफोरजों जों नानायखो नुनो मोनो। बिनि उनाव बे जि माइखो नाखाङो बे माइखो बिदिनो बान्दारफोरावबो थुमना दोनो बोसोरसेनि जानायनि थाखाय जि बुथुमना दोनो आरो ओ बिदिनो ओ गुबुन गुबुनफोरा बिदिनो जायफोरा रा रांफोर नांगौ जायो बिदिनो जों माइखो बान्दाबनिफ्राय बख'नानै फाननायखौ नुनो मोनो। बिदि आ माइखो आबाद खामनाय जायो आरो जेब्ला माइया आ माइया आह माइ बे माइखोनो आह जि आ बे माइनिफ्रायनो माइरं होननाय बुस्थुआ बुं थारो जों जायो आ बे माइखो आ मिलाव लांनानै सौवो आरो सौवोब्ला बियो ओ माइनिफ्राय माइरं होननाय जायो। बेखोनो संनानै ओ मानसिफोरा थांना थानो थाखाय बेखो जों जानायखो नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव जों नायनो थाङोब्ला बे माइखो गासैथिंबो गायो गासै थि ओ जों दायो बे जि जुन माह सोलिगासिनो बे जुन मायाव जुन जुलाइ मायाव जोङो जुदि फोथारफोराव हाङोब्ला जोङो दायो जेरै जिथिंबो जोङो टेक्टर जों हालि एवनाय बा मोसौजों हालि एवनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो जों ओ फोथार फोथ ओ फोथारफोराव थाङोब्ला बिदिनो ओ दिनैनि बे ओ जि ओ जुन मा बे जुन जुलाइ मायाव जोङो जेरावखि फोथाराव जों मानसिफोरखौ नुयो गाव गावनि आबाद ओ बुथुमनो थाखाय बा गाव गावनि आबादखौ खालामनो थाखाय माइ गायनो थाखाय। खस्थ' खालामनायखो जों नुनो मोनो नङा होमबा आ औ बिदिनो। जों नुनो मोनो आरो एसे सम नोंथांनो होबाय ओ बे माइनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय
औ आदसा नोंथाङानो बहद खौ बुंलांखाबाय जोङो माइखौ मा समाव जोङो गायो आरो मा समाव जोङो मा माइया मोनो जोंहाथ' माइआ बिदिनो अक्ट'बर लास नबेम्बर दिसेम्बर बिखिनियावनो जोङो माइ मोननाय खौ हानानै दुब्लि फोथारफोरनिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय जायो नङा सै। बेखौ जोङो नाय यो नानानै हा जोङो लाम लामना नानानै जोङो माने ओ बिदिनो बुथुमनानै दिनो नोंथाङा बेफोरखौ बुंलांखाजोबबाय आरो जोङो माइ जोङो जानो समाव जोङो सानदुंआवहाय जेब्लानिकि सानदुुंआ गोरा जायो अब्लानिया जों लामो लामनानैहाय जोङो मिलफोराव लाना थांनानै जोङो सौवो सौनानै जोङो बेखौ माइरं खालामनानै जोङो जायनाय जायो आरो बे माइरंखौनो जोङो ओ माइनि फ्राय जे माइरं खालामो बे माइरंखौनो जोङो ओ देना सोमना दोननानै दे नानै जोङो बेनिफ्रायनो माइरंनि फिथाफोरखौबो जोङो बानायना नै जानाय जायो नङा सै बेफोरबायदि जोङो जानाय जायो माइफोरखौहाय आतसा जोङो माइखौ गायजेन फोजेन मा एवनानै फोजेननायनिफ्राय ला लानानै नानाय नानाय जानाय सौनाय जों माबादि खालामो फोरखौ जोङो माबायदि मोननो हायो बेफोर गासै खोथा बाथ्राफोरखौ जों मोजाङैनो सावरायजोब लांबाय नङासै जों जे बेसेबांखिनिखौ सावरायबाय दिनै जों मोनथिनो मोननाय मोनबाय माइखौ जोङो माबारै गायनाय जायो मारै जों मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो सानैजों जों रायज्लायनानैसो जों मोनथिनो मोनबाय नङास बहुतखौ जों मोनथिबाय। स' जों दिनै बेसां माइनि सोमोन्दै बेसांखिनिखौनो जों रायज्लायनानै दोन्थ'नो सानबाय।
औ आ दिनथ'नो सिगांनो आं फंनैसो रायलायनो सानदों माइ या जोंफोर जिफोर माइ फोर गायलांनायनि आ जि रायलायबाय ओ जि नङा होमबा आ दायो जों माइ गायनायफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनदों आरो जोंनो आ बे माइ गायनायाव गोबां अखाफोरनि सान्दुं फोरनि गोनांथि जायो बे बोथोराव नङा होमबा आ बिदिनो ओ जोंनि बे माइफोरा आ दायो गाय नायनि सम बिदिनो गासैबो गायदों जों मिथिदों आरो गासै नि माइयाबो आ माइ गायनायाव गासैबो ओ खस्थ' खालामदों नङा होमबा बिदिनो खस्थ' खालामबाय थानायखौ जों नुदों आ जों बुहुद रायलायबाय बिदि माइ गायनाय निफ्राय लानानै जोङो ओ जानाय बा बुथुमनाय माइ गायनायनिफ्राय लानानै बुथुमनानै आ बेदों मा खालामो बा मा मारैहै जायो खामबो जायो आरो जि फिथाफोर जायो बेफोरनिबो जों लायरायबाय स' बेसेखोनो लाय रायलायनानै जोङो दिन्थ'नो सानबाय नोंथांनिसिम हामबायसै दे होमबा। नों थां हामबाय
दोनथ'बाय दे औ दे